औ नोंथां
औ खोनादों ना नों
औ खोनाबाय नोंथां
औ दा ओ नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ आं फ्रियानो दं नोंथां औ
औ औ अब्ला जों मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै
जायो नोंथां औ जोङो मा टपिकनि सायाव सावरायनो नों होननो हागोन नामा
औ जों दानाय लोंनायनि सायाव सावरायनिसै
जागोन दे दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनायखौबो लाफानोसै ना
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनायखौ लादिनि औ बिदिब्ला आं जागायसै ना
औ नंगो नोंथां
औ ओ जोङो मोनथिगौ जि थु जोंनि हारियावहाय गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय ओ आदब खायदाफोर दङ आरो गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोङो मेन बा गुबैयै दख'ना आरो गामसा आइजोफोरनि थाखाय दख'ना जोमग्रा आरो हौवासाफोरनि थाखाय बा हौवाफोरनि थाखाय जोङो गामसाखौनो गुबैयै जोंनि दोरोङारि गान गाननाय जोमनाय होननानै बुंनो हायो।
औ नोंगो नोंथां
दख'ना आरो गामसाखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना ओ गावनि आखाइजोंनो दानानै सुनानै ओ मिथिंगायाव मोननाय गोबां मुवा बेसादफोरनिफाय बा ओ बानायनानै बिसोरो गानबोदों मोन जोमबोदोंमोन जेरै दख'नाफोरखौ मिथिंगायाव मोननाय एम फौ बायदिसना फोरनिफाय एबा बिसोरनि एम्फौ फिथोबफोरनिफ्राय बेखौहाय थुननानै खुन्दुं दिहुननानै बेबादिनो दख'ना आरि आरो गामसा आरबो बोरिनि इन्दि बेफोरनि सिफोरखौहाय दानानै गानबोदोंमोन दा बेफोरनो जोंनि हारिनि माखासे गुबै बा बर' हारिनि गुबै गाननाय जोमनाय आरो बुंनो थाङोब्ला दख'नाखौ फ्राय बर' आइजोफोरानो गोदोनिफ्रायनो दानो रोंबोदोंमोन नाथाय आथिखालावहाय आखाइजों दानाय दख'नानि अनगायैबो गोबां रोखोमनि दख'ना मोनसेै जेरै मेचिनजों बानायनाय अटमेटिक मेसिनजों बानायनाय दख'ना बेफोर आरो। आरो बेफोरनि थाखायनो बर'नि गाननाय जोमनाया आथिखालाव गोदोनि रुजुनायाव गोबां रोखोमनि गाबफोर गोनां आरो कुवालिटियाबो गुबुन गुबुन गोनां जानो हमबाय।
औ नोंगो नोंथां।
हौवाफोरनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला गामसाया दासिमबो बेनो बेखौनो होनजायो जिहेथु गामस साया मोनसेल रोखोमनि जानायखाय बेवहाय गोबां रोखोमनि गाब फोर थायोब्लाबो बेयावहाय गोबां रोखोमनि आगरफोरखौहाय एरनाय नुनो मोना।
औ नोंगो नोंथां।
औ गामसाफोरखौहाय गमामायैनो नुनो मोनो ओरैनो गाबफोरखौल गुबुन गुबुन नाथाय बिसोराव थानाय आगरा फ्रायानो नो एखे रोखोमनि जोङो
औ।
बेबायदियैनो दोरोङारि माखासे मेला मिथ थिं सावरायमेलफोरावहाय एबा बयबा मोनसे हाबाफारिफ्राव बाहागो लायोबा हौवा फुरा गामसाजों लोगोसे दोरोङारि आर'नाइ गामसाफोरखौ गाननानै थांनाय लोगोसे आर'नाइफोरखौ फाब ओ माफ्लार हिसाबै एबा फालि हिसाबै लानानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोर जाहैबाय बर'नि ओ हौवाफोरनि गु ओ गुबै दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो।
औ नोंगो नोंथां।
खना हौवाफोरनाबो बेबायदिनो दा नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव ओ गाननाय जोमनाय आरो दानाय लुनायनि सायावहाय। माबायदि गोहोम दङ बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंगो नोंथां ओ जोंनिथिंजाय माने गोदोवथ आबै आबौमोननि दिन समाव ओ गावनो दख खना खोन्दों गावनो बानायनानै गावनो दख'ना दाय दानानै माने गान्दोंमोन ना थाय आथिखाल आथिखाल बेबायदि दख खना दानायखौ नुनो मोना
औ नोंथां।
औ गामसाखौ गामसाखौल दायो जोंनिथिं नाय।
अ नोंगौना?
औ नंगौ नोंथां दाथ ओ मेसिनफोरावसो दायो नोंथाङा बुंनाय बायदि। मेसिनफोरावसो दायो दखनाखौ औ।
औ दोरोङारि आखाइजों दानो रोंलि आरोना बांसिनानो।
औ बांसिनानो रोंलिया औ।
दखना दखनाखौ बुंनो थाङोब्ला दखनायाथ गोबां रोखोमनि आगर बायदिसिनाबो दङ जोंनि ओरै ओनसोलावहाय बिमाफोरा दायो नालाय बेयाव जोङो नुयो। मानि दखनाया गोबां रोखोमनि गाब आगर आरो ओ बिसोरनि मुंफोर दंसै आजिखालि। जेरै आगरफोरनि गेजेराव दाउ दावराय मोख्रेबनो। ओमफ्राय ओरै दाउसा मोख्रेब होननायबो दङ
औ फारौ मेगन बेबायदि गोजौ औ बेबायदिखौ एरोमोन
औ बेफोरो दासिमबो दङ मुंदांखा आगरनि नामफोर आरो बिसोर
औ बे फारौ मेगनाथ बयनिख्रुबो मुंदांखा खा माने आगरा जोंनि बे फारौ मेगना माने दखना थावसिफोराव नाय जायोन
औ नंगौ
औ नंगौ
दखना थावसिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा माखौ होनो दखना थावसिया?
औ नंगौ नोंथां दखना थावसिया माने गोजा गाबनि जायो बेखौ हाबायाव गाननाय जायो ओमफ्राय आरो खेराइ फुजायाव गोदोनिफोर थायोना बे दौदुनियाबो गानो बे दखुना सावसिखौ
दखना थावसिया गोथार होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरो जोंनि बर हारिया मानो होननानै बुङोब्ला बेनि थाखायनो बेखौहाय जोङो जेब्ला जुलि जायो हबा हिनजाव गोदान गोदाननो हबा दिनो हाखालि बेखौहाय गोथार नेरसोन हिसाबै गानहैयो आरो बेबायदिनो खेराइ फुजा बायदिसिना होनायावबो दौदिनिफ्रा बेखौहाय गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे जाहैबाय दखना थावसि
औ नांगौ
औ बेबायदिनो माखासे जोंनि दोरोङारि फोथायनाय आरो माबाजों जौगानायफोरजोंहाय लोब्बा गोनां गोबां जोंनि गाननाय जोमनाया सोमोन्दो दङ जोंनि मिथिंगायाव' थांनानै थाबोनाय जों जेरै हाजो हाजो आगरफोरा जोङो गोदोनिफ्राय मिथिंगायाव थाबोनाय हिसाबै जोंनि आबै आबौ दमोना हाजोआव नुनाय मिथिंगायारि नोजोरफोरखौ नुनानै बेफोरनि सायावहाय सानखांनाय सोमजिनानै बेफोरखौनो सोरजिलु महर होनानै आगर सोरजिदोंमोन दखनाफोराव आरनाइफोराव गामसाफोराव जेरै हाजोआरि आगर गोजौ गाहाय नुयोना जों आरनायइाव आगरफोरा बेफोरो हाजो आगर बे आगरफोरा गासैबो मिथिंगायाव नुनाय मुवा बेसाद हाजो हाला बिफां लाइफां बिसोरखौ नुनानैनो बानायनाय होननानै आबै आबौवा सोङोब्ला खोन्थायो आरो बे आगरफोरनि सोमोन्दै बे बायदियैनो अनेक गाननाय जोमनाय दंबावो खिन्तु आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला ओ दख'नाखौ गामि ओनसोलाव थानाय आइजोफोरखौल' फ्राय गाननाय नुसै नाथाय जोंनि हारिनि मा खासे सुबुंफोरा ओरै सोहोर नोगोराव थाहैयोब्ला बिनि बारहावाजों गोरोबलांफानो गोनां जानायाव ओ दख'नानि अनगाबो गोबां रोखोमनि ओ गाननाय जोमनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ मेख्ला ना मा होनो बेखौबो गानो औ आरोबाव मोनसे दङना जिहेथु टाउनफ्राव थायोब्ला मायोब्ला ओ दख'नाफोरखौहाय फ्राद फ्रिदै गानबाय थानो हायैनि जाउनाव बिसोरो सुरेदार बायदिसिनाबो गाननो गोनां जायो
औ नंगौ
बेफोरखौबो नुनोसै आरोबाव मडार्न जुगनि सोलिफुनाय समावथ' दानि जुगनि लाइमोनफोरा ओ लंपेन्ट बायदिसिनाबो गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नों
औ दा नोंसिनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गाननाय जोमनायनि सायावहाय गोदोनि रुजुनायाव दायाव माबाफोर सोलायनाय नोंथाङा नुनो मोननाय दं नामा? नोंनि नोजोराव
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो आरो औ गोदोथ' आयजोफ्रा न'आव दख'ना गाननानै थायोमोन नाथाय आथिखाल आथिखालथ' नोंथां बुंनाय बायदि मेख्ला मेख्लाखौनो गानना नै थायो नाथाय सोरबा सोरबा आरो नायटिफोर गानो।
औ नंगो
औ नंगौ
बेबायदिनो हौवाफोरनाबो फ्राय सोलायबाय होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला गोदोहाय जोङो गामि ओनसोलाव जोंनि आबै बा जोंनि आबौ मोनखौ बिफामोनखौहाय नुयोमोन जे बिसोरो गोदो ओ जेबबो गानामोन गामसानि अनगा बिसनाहाय दोरोङारि हिसाबै गामसाखौनो गाननानै बिसोरो बियो बेखौनो मावना बेखौनो गाननानै खामानि मावोमोन। बेखौनो गाननानै न'आव थायोमोन बबेबा मोनसे टाउन सहराव था थांब्लाबो बा दखान हाथाय बाजाराव थाङोब्लाबो बिसोरो बे गामसाखोनो गनानानै थांनाय जो ङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय मा जाबाय गामसानि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय ओ हौवा माहारिखौनो बुं बा ओरै टाउन ओनसोलाव थानाय हौवा माहारिखौनो होन जोंनि गाननाय जोमनाया बुंनो थाङोब्ला एसेबाबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। मानो होनना बुङोब्ला गामियाव थानाय गोबां सुबुंफ्राबो आथिखालाव गामसाखौ गानलिया बेनि सोलाय सो-बांसिनानो सोरबाबा हाप पेन्ट गाननानै थायो लंपेन्ट गानो आरो बुंनो थाङोब्ला मेल मिटिं जायोब्लाथ' जोङो बांसिनानो लंपेन्ट बायदिसिना
जुपनि गान्नायखौसो नुनो मोनसै आरो गामसा गाननायखौ जोबोद खम नुनो मोनसै नोंसिनि ओनसोलावबो बेबायदि नोंथाङा नोजोर होनाय बा नोंथां नुनाय दं नामा एसे फोरमायनानै होनाय साय
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो ओ माने हौवाफोरा बिदिनो हाप पेनखौनो गानो ओरैनो थायोबाथाय आरो माबा माबि जायोबाथाय लंपेन्ट फोरखोनो गानो नाथाय बोराय मानसिफोरासो गामसाखोनो गानो।
औव नंगौ
मेल मिथिं जायोब्लाथाय गामसाफोरखौ गाननानै थाङो आरो बोराय मान
औ नंगौ बुंनो थाङोब्ला ओ फ्राय बर' हारिनि जे गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोंनि गोदोनि मानसिफोर जेरै आबौमोन
औव नंगौ
बुरिफोर बिसोरसो लाखिनानै दंबाय मानोना गामिफ्राव थानाय बांसिन आ बै आबौफ्रा दासिमबो दोरोङारि दख'ना आरो गामसाखौनो गाननानै थायो आरो ना एबा गाननानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औव नंगौ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' ओ रायज्लायनायनि स समा जाबायबोमोन
औ नंगो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों ओ बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनानै जोबोद ओ गियान मोनथिनो हाबाय। बा माखासे ओ बेसादफोरखौ मोनथिनो हाबाय। जों सेयार खालामलायबाय ओ बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय आरो।
औ नंगो नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ।
दिनैनि थाखाय दोनथ'नायसै।
औ नंगो औ औ